हेलौ।
हेलौ नोंथां खोनादों ना?
खोनादों नोंथां। ओ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दं? अ नोंथाङा फ्रियैनो दंब्ला
औ फ्रियैनो दं नोंथां औ।
ओ ओ अब्ला नोंथांजों मोनसे आयदा एबा टपिकनि सायाव सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
ओ अब्ला नोंथां दैज्लां बोथोरनि सायाव ओ सावरायनोसै।
औ सावरायजागोन दे नोंथां।
ओ ओ दैज्लां बोथोरावथ' जोंहा गाहाय आबादानो माइ गायनाय आबाद नङा होमबा नों नोंथां, ओ नोंथांमोननि जायगायावहाय दैज्लां बोथोराव माइ गायनायनि अनागायैबो ओ ओ मा मा आबाद मावनाय जायो आरो ओ मा मा माइखौहाय गायनाय जायो बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
ओं हागोन नोंथां। जोंहा दैज्लां बोथोरावथ' माइ गायनायनि अनगायैबो गोबांथार आबाद मावनाय जायो नंगौ औ। जोंहा दैज्लां बोथोराव आबाद मावनाय होनोब्ला जोंहा थारुन थारुनखौ गायनायखौ जों नुयो खांख्रिखला
औ।
खुमब्रा बेफोरबायदिनो बहल जिंखा बेफोरखौबो गोबां जों नुहुरो। बैसां होनानै गायनायखौ जों नुनो मोनो। दैज्लां बोथोराव बेफोर आबादखौ लोगोसेयैनो जोंहा दैज्लां बोथोराव बेफोरनि अनगायैबो मेन‌ बा गुबै बांसिनानो जाहा माइ आबादखौथ' मावखायो बयबो माइ आबाद खौ मावो जोंहा दैज्लां बोथोर होनोब्ला जोंहा दैज्लां बोथोरा जुन जुननिफ्रायनो जायो। ओ दैज्लां बोथोराव गोबांथार अखा हानायनि जाउनाव सम माब्लाबा माब्लाबा दैबानाबो जानाय बेखौ जों नुनो मोनो जोंहा दैज्लां बो थोरावथ' गुबै आबादा जाहैबाय माइ। माइखौ बोरै गायो होनोब्ला जोंहा माइखौ माइ गायनो थाखाय गिबियाव खोथिया
खोथिया फोगोरनांगौ जायो जोंहा खोथियाखौ बोरै फोयो होनोब्ला जोंहा खोथिया फोनो थाखाय मायज्लि दोननानै दोननाय थाखायो माइज्लिखौ जोंहा फख्रि बबेबा फख्रि बा बबेबा हाखराव जोंहा नै हर बा थाम हर बिदि सोमनानै दोनो। बे सोमनानै दोननाय खोथि सोमनानै दोननाय माइज्लिखौ जोंहा बोखांनानै बबेबा खाम न'नि खामसालि बा बबेबा खनायाव आव जोंहा लांदां जायगायाव बेखौ।
फेनलानानै जोंहा खोबनानै दोनो हरसेबा हरनै दोनो बेखौबो बेनि उनाव बे खोथियाखौ जाहा फोथाराव लाङो बेनि उनाव जाहा
खोथिया फोनो थाखाय जोंहा जायगा दुब्लियाव जाहा हालेवनानै दोननाय थाखायो।
बेखौ जोंहा गोदोनि समाव जोंहा मोसौजों हालौवनाय जायोमोन मानो होनोब्ला मोसौ गोदोनि समाव जों जोंहा आथिखालनि बायदि ट्रेक्टर होननाय गैयामोन जोंहा बेखौ गोदोनि समाव मोसौजोंनो हालेवनानै आलि दाननानै आलि खोनानै बेयाव खोथियाखौ फोनाय जायोमोन बै सोमनानै दोननाय बोखांनाय खोथियाखौ लाबोनानै बेयाव फोनाय जायोमोन। बेनि उनाव बे खोथियाखौ जोङो जोंहा बे खोथिया‌‌ आ जौजासे बा। राजा सेबा बाहाय बाहायजासेबां जोंहा बे खोथियाखौ दोननाय जायोमोन। माखासे सम बाहायजाथाव बाहायजाथावसिम जोंहा दोननाय जायोमोन। बेनि उनाव जोंहा खार दुब्लियाव माइ गायनो थाखाय जोंहा दुब्लिखौ बा फोथारखौ जोंहा खारायना लानाय जायो खारायखांनायनि उनाव जोंहा गोदोनि। समावथ' जाहा मोसौजोंनो खारायोमोन आथिखालनि जुगाव गोनोखो जुगावसो जों हालौनाय जायो गोदोनि समावथ' जोंहा मोसौजों हालेवनानै खारायनानै जोंहा बे खौ आलिखो दाननाय जायोमोन आलिखौ दाननाय जायोमोन। बेनि उनाव जोंहा आलि दानखांनानै जाहा। साननै सानथामसो दोननानै बा से सप्तासे दोननानै जाहा
नैथिखेब हालौवनाय जायोमोन नैथिखेब हालौवखांनानै जोंहा आलिखौ खोनाय जायोमोन बेनि उनाव जोंहा थामथि खेब हालेवोमोन। सोरबा सोरबा ब्रैथि खेबसिम हालेवो। बिनि उनाव जोंहा सोरबा थामथि खेब सोरबा ब्रैथि खेब बिदिसिम हालेवो। बेनि उनाव जोंहा खोथिया फोनायखौ जोंहा फुनानै गायनाय जायोमोन आरो।
औ
बै समाव जोंहा खोथिया फोनायावबो जोंहा गोदोनि समाव गोबोरखि हासार बाहायनायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालनि गोनोखो मुगायाव जोंहा रासायनारि हासार बाहायनायखौसो जों नुनो मोनसै खोथिया फोनायावनो होन बा गुबुन मैगं गायनाय गुबुन मैगं गायनायफ्रावनो होन लोगोसेयैनो जोंहा आथिखालनि गोनोखो मुगायाव जोंहा हालौनायावबो ट्रेक्टरजोंनो हालौसै बेफोरबायदिनो आथिखालनि गोनोखो मुगायाव गोबां जौगानायखौ जों नुनो मोनसै आरो। दैज्लां बोथोर होनोब्लाथ' जोंहा दैज्लां बोथोराव गोबांथार अखा हायो। गोबांथार अखा हानायनि जाउनाव जोंहा दैबानाफोर जायो। दैबानाफोर जायोब्ला जोंहा गोबांथार माखासे सुबुं माहारिफोरनि गोबांथार खहा जानायखौबो जों नुनो मोनो। दैज्लां बोथोराव गोबांथार अखा हानायनि जाउनाव दैबाना जानायाव जोंहा गोबांथार सुबुं माहारि फोरनि ख-खहा जानायखौ जों नुनो मोनो माब्लाबा समाव दैबाना गोबांथार अखा हानायनि जाउनाव दैबाना जानायाव जोंहा सोरनिबा बा सुबुंफोरनि
गायग्रा हा बा आबाद मावनायफोरखौ जोंहा दैबानाया बुसोमनानै बुखारनानै लाङो। बेयाव जोंहा गोबांथार सुबुं माहारिनि खहा जायो।
औ
जोंहा
मुलाम्फा जानायखौबो नुहुरो गोबांथार अखा हानायनि जाउनाव दैज्लां बोथोराव दैबाना जानायाव जोंहा मुलाम्फा जानायखौ नुहुरो बोरै होनोब्ला जोंहा दैज्लां बोथोराव गोबांथार अखा हानायनि जाउनाव दैबाना जायोब्ला जोंहा दैबानायाव बनफोर फैयो। बनफोर फैयोबा बे बनखौ हायो लोगोसेयैनो जाहा बे बनखौ गोबां थार मोनोब्लाथ' जोङा हाथाय बाजारफ्राव लांनानै गलाफोराव फानहैनो हायो। फाननानै जोंहा रां मोनो बे रांखौ जोंहा गोबांथार न'खर संसार जानाय बा फिसा फिसौफोरखौ फोरोंनायाव गोबांथार मदद मोनो बे रांखौ जोंहा लोगोसेयैनो बननि अनगायैबो जोंहा नाफोरबो दैबाना ना जानायाव मोननायखौ जों नुनो मोनो। बे दैज्लां बोथोरनि समाव जोंहा गोबांथार अखा हानायनि जाउनाव दैबाना जानायाव जाहा नाफोरबो मोननायखौ जों नुनो मोनो नाफोरखौ जोंहा सारनानै बा गोबां गुबुन गुबुन आदबजों जाहा हमनानै बे नाफोरखौ न'आवबो जायो लोगोसेयैनो बुरजा मोनोब्ला जोंहा हाथाय बाजारफ्राव फाननानै बेखौ जोंहा
फाननानै जोंहा रां मोननानै बेखौ न'खर संसार जानाय बा फिसा फिसौफोरखौ फोरोंनायाव गोबां मदद मोननायखौबो जों नुनो मोनो लोगोसेयैनो जोंहा दैबाना जायोब्ला दैज्लां बोथोरनि समाव गोबांथार फुलुंफोर फैयो बे फुलुंफोरा लोमस्रावनानै जोंहा गायग्रा फोथार गुबुन गुबुनफोराव बुखारनानै लाङो बेयो बे फुलुङा जोंहा हासार बायदि आरो हासारनि ओमफ्राय हासार बादिनो गोबांथार मोजां बेयाव जोंहा जेबो
बायदिसिना दंथार जायो जेरै बेफोरखौ फाननानै जोंहा गोबांथार रां मोनो हाथाय बाजाराव फाननानै बेफोरखौ जों जोंहा गोबांथार मुलाम्फा जायो आरो बेफोरनि बेफोर दारैबो लोगोसेयैनो जोंहा दैज्लां बोथोराव
बेखिनिखौनो गोबांथार नुहरो लोगोसेनो दैज्लां बोथोराव जोंहा गामि ओनसोलाव गोबांथार जेंना नुहुरनायखौ बेखौबो जों नुनो मोनो बोरै जेनेब्ला जोंहा गामि लामा सामाफोरा एथ'बां मोजां अखा हानायनि जाहोनाव हाब्रुद जायो जेराव जोंहा गामि ओनसोलनि रायजो राजाफोरा थांलाय फैलाय हान्था मेलानि बेलायाव गोबांथार जेंना मोनो रायजो फरायसा फरायसुलिफोरखौबो गोबांथार जेंनाखौ जों नुहरो जेंना मोननायखौ जों नुनो मोनहरो
औ नंगौ नोंथाङ जों-जोंनियावबो बिदिनो आरो खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां
अ जोंनियाव जोंनियावबो बेफोरबायदिनो नुनो मोनो आरो नोंथां
औ नोंथाङाबो बिदिब्ला नोंथां नि ओनसोलनि दैज्लां बोथोराव सलिनाय थासारिफोरनि सोमोन्दै नोंथांनि नुहुरनाय बायदियै फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
ओ जोंनियावबो बेफोरबायदिनो बांद्राय दै जानायनि जाहोनावहाय ओ जोंहा आमथिसुवानि सिगांनो माइखौ गायग्रोनाय जायो आरो नोंथां
औ नंगौ बबेबा बबेबा जायगायाव बिदिनो गायनाय जायो जोंनियाव बो जोंनियावबो बिब्दिनो बोरि जायगायाव जोंनियावबो आमथि सुवानि सिगां नों गायनाय जायो बिदिनो जायगा लायै जायगा जोंनि ओनसोलाव बिदिनो गायनाय जायो
बांसिन दैब जायगा थानाय जायगायावहाय ओ बांसिनानो जोंना बैसाग जेठफ्राव नो हालेवनानै माने बावा माइखौ फोनानै दोननाय जायो आरो
औ
औ औ मानो होनोबा बेफोरबायदि बांद्राय दै थाबाय थानाय जायगायावहाय माइफोरबो गायजाया नालाय
औ औ नंगौ
औ बिनि थाखायनो भावा माइफोरखौहाय बोग्रोनानै दोननाय जायो
औ नोंथाङा बुंदों बुंनाय बायदि जे औ दे बुंलाय
जोंनि जायगायावबो होन--ओ माइ आबादनि अनगायैबो गोबां ओ आबाद मावनायखौ नुनो मोनो नोंथाङा दहाय बुंलायनाय बायदि थास ओ लोगोसे ओ जोगोनार खुमब्रा गोबां ओ भिन्दि फटल बेफोरबायदि आबाद मावनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथाङ औ
औ नंगौ नोंसिनिथ नोंसिनि ओनसोलथिंथ बावा माइ बायदिनो बायदिसिना माइ नोंथाङा होनलांदों जोंनिथिं जोङो जोंनि ओनसोलावथ जोङो रनजित परिमल बिबदिनो बायदि बायदि माइब्रा बेफोरबायदि आबादखौ जोंनिथिं दैज्लां बोथोराव मावनाय जायो आरो माइ आबाद होनना बुङोब्ला बेफोरा माइ खौ जोङो माव नाय जायो आरो खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां
हेलौ नोंथाङा खोनादोंना जोंनिथिंबो बेफोरबायदिनो आबादखौ मावनाय जायो
औ ओ नोंथां अब्ला जोंना समाबो जाना फैबाय नङा होमबा?
नोंथांजों सावरायना गोजोननाय मोनबाय
औ नोंथां
बिदिबा दोनथनोसै नोंथां